नोंथां औ नोंथांङा ओरैनो दंथ'योबा
औ दंङो आरो
औ बिदिब्ला नोंथांजों आंङो बै बर'फोरनि जेनेबा गामिफोराव बैसागो फोरबोखौ जि फालियो बेनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन सावरायजागोन नोंथां
औ औ सावरायजागोन नोंथां
औ जोंनियाथ' बे बैसागो बोथोर होनबाथाय बे रंजानाय बाजानायनि मोनसे फोरबो बेयो बेयावहाय जोंङो गोदान बोसोरखौ बरायनाय मोनसे फोरबो न' नोंथां बेयो औ बिदिनो बिदिब्ला नोंथांङा फोरमायनो हागोन ना नोंथांमोननि जायगा जायगायाव जेनेबा बैसागो फोरबोखौ मा रोखोमै फालियो
औ औ हागोन नोंथां जोंनि ओनसोलाव गोदोनि गोदोनि बैसागु आरो दानि बैसागु एसे आलादा जानायखौ नुनो मोनदों आरो जोंङो गोदोनि समाव जोंङो बैसागु बोथोर होनोब्लाथाय गासिबो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय एसे खौसे जानानै रंजानायखौ नुनो मोनोमोन आरो जेरै जोंङो बैस बैसागु होनोब्लाथ' गासिबो मिथिखायो जे सैथो दाननि जोबथा साननिफ्रायनो जोंङो बैसागुखौ फालियो जेरै जोंङो दमासि जायखौ जोंङो मोसौ थुखैनाय बुंङो बै सानखालि जोंङो मोसौखौ थुखैनाय जायो बेवहाय जोंङो माखासे मिथिंगनिफ्राय मोननाय फिथाइ बिलाइ जेरै गिलिथि थाराय फान्थाव पानिलाव हायजें बेबायदिनो खाद्रि बेफोरबायदि होनानै जोंङो मोसौखौ दैसायाव दैसायाव लांनानै थुखैनाय जायो आरो बेवहाय थ लांनानै थुखैनानै मोसौखौ खोथा होनानै थुखैयो आरो मोसौखौ बै सानखालि उदांङै हगारना होनाय जायो। आरो बै सानखालि मोसौनो मोनायाव गखुन्दै सिबनानै गोदान फागाजों खानाय जायो आरो आरो बेनि उनाव जोंङो से थारिखखालि मानसिनि बैसागु होननानै मिथिनाय जायो। बेदिनखालि जोंङो गासिबो गेदेर उन्दै मान बावलायो खुलुमलायो आरो माखासे न'खराव जोंङो बर' हारिनि न'खराव फुजा होनायफोरखौ नुनो मोनो आरो जेरै जोंङो बाथौ धोरोमारिनि बेबायदिनो फुजा होनायखौ नुनो मोनो बे सानखालि आरो गोथैफोरनो माखासे जानाय लोंनायफोर बावनायखौ नुनो मोनो आरो आरो बेनि उनाव नैथि साननिफ्राय जोंङो गासै गेबो रंजानायखौ नुनो मोनो जे गामि गामि न'खर न'खर बर'नि न'खर थांनानै जोंङो खाम सिफुं जथा सेरजा गंगोना लानानै बर'नि दामजुफोर गान्नाय जोमनायफोर बायदिसिना देलायनानै जोंङो बर' गामि गामि थांनानै न'खर न'खर मागिनायखौ नुनो मोनो आरो बिनि उनाव जोङो स्नि सानसिमहालागै बैसागुखौ बेबायदिनो फालिनाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो जोबनायाव ओ गासिबो जा मागिनानै मोननाय रां बा माइरंफोर बेफोरखौ ज'यै लावखार ओंखाम जायो आरो बेबायदिनो गोदोनि सम आरो दानि एसे आलादा जाबाय दानि समाव जोंनि ओनसोलफोराव ओ सेंग्राफोर गुबुन आरो सिख्लाफोर गुबुन गथ' गथायफोराव गुबुन बेबायदिनो आलादा आलादा जानायखौ नुनो मोनसै आरो आरो बुंनो थाङोब्ला दानि जुगाव गोदोनि बायदि गामि गामि मोसायालाबासिनो ओ हाथाय बाजारफोरावबो मोसानायखौ नुनो मोनो सै आरो ओ नोंथांमोननि सोलाव माबायदि बैसागु फोरबोखौ खुंलाङो एसे फोरमायना होदो
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा बुंनाय बायदियैनो जोंनियावबो गिबियावनो मोसौ बैसागुखौनो फालिनाय जायो बे बैसागु मोसौ बैसागुआव जोङो मोसौखौ थुखैनाय बेवहाय जोंनिया ओ गोबां बिदि मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय फिथाइ-सामथाइफोरखौनो जों बुथुमनानै लायो जेनेबा लाव फान्थाव बेफोरखौ लायो आरो बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन आबाव आरो जोङो बिदिनो थाराय दिगलिटि बेफोरखौबो बुथुमना लानांगौ जायो आरो बेखौनो जों हाना लानानै ओ मोसौखौ फुङावनो जोङो दैमा फारसे होना लाङो बे दिग ओ बेनि उनाव जोङो दैमायाव बिदिनो गोदोनि बायदि खुगा मेथाइ ओम खुगा मेथाइ दङ' बे खुगा मेथाइखौनो रोजाबनानै जोंनिया मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो मोसौनियाव माने हांगारखौबो फोननाय जायो आरो नों थां बे हांगार गोसोमखौ जोङो फोननायखौ नुनो मोनो बिदिनो थुखैखांनानै जोङो उदां ओ दुब्लिफोराव जोङो हेगारना होनायखौ नुनो मोनो आरो गोजाम जि फागा बे मोखौ खानाय बेफोरखौ जोङो दैमायावनो बिदिनो बावबोनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां आरो जोंनिया बेनि उनाव जेब्ला फुं ओ मोना मोना जेब्ला मोसौखौ जोङो गुलिसिम लाना फैगोन आरो खागोन अब्लाथाय गोदान बे फागा एबा दिरुंजों जों खानायखौ नुनो मोना आरो नोंथां बिदिनो जोंनिया मोसौ बैसागोआ गाजा गोमजायै थाङो आरो बेनि उनाव बेखालिनो मोसौ बैसागो खालिनो जोंनिया गोबां रोखोमनि जानायफोरखौबो जानायखौ गोखा गोखैफोरखौ जानायखौ नुनो मोनो जोङो आरो बेनि अनगायै अनगायैबो जोंनिया नैथि सान जेनेबा मोस बे मोसौ थांनायनि उनाव जोंनिया मानसि बैसागु फालियो बे मानसि बैसागु माने मानसिखौ सिबिलायनायखौ नुनो मोनो गदोरा जेनेबा उन्दैखौ बोर होनाय एबा उन्दैया गोदोरखौ जोङो खुलुमहैनाय बिदिखौ जोङो न'खर न'खर एबा गामिफोराव बिदिनो जोङो नुयो आरो बेखालि बेनि उनावथ' जोंनिया बिदिनो रंजानाय फोरबो बायदि रोखोमनि फोरबो थायो बेयाव जोङो रंजानायखौ नुनो मोनो जेनेबा खाम, सिफुं, जथा सेरजा ओ गंगोना बिदि बायदिसिना दामग्रा-देग्राखौ लानानै जोंनिया ज' ज'यै गोदान बोसोरनि गोदान गाननाय-जोमनाय गाननानै आर'नाइ लानानै जोङो बिदि मोसाहैनायखौ नख न'खर न'खर थांनानै मोसाहैनाय बा मागिनायखौ नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो दानियाथ' जोङो गोजान जायगाफोरावबो मोसाहैयो बिदिनो गारिफोर लानानै जों गोजान जायगा बेवबो मोसाहैयो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो बाजारफोरावबो जोंनिया मोसाहैनायखौ नुनो मोनो बिदिनो आरो जोंनियाथ' आरो गामिफोराव नुनो मोनबावोदि गोदान जेनेबा केसेट बक्स बैफोरखौ लानानैबो जोङो मोसानायफोरखौ खायफाखौ नुनो मोनो दा थेवबो जोंनिया गोदोथ' जोङो बै सिफुंफोरजोंनो जोंनिया मोसानायफोरखौ नुनो मोनोमोन सिफुं दामनानैनो बेयो जोबोद माने गामिखौनो गोमसार होयोमोन आरो घल आरो खाम आरो सिफुङानो नोंथां बिदिनो जोंनिया माने गामिफोराव नुयो बिदिनो मेथाइफोर दङना गोदोनिनो खुगा मेथाइ रोखम जोंनिया जेनेबा एदावलायनानै मा मोसालायनाय बैफोरखौबो जों नुयो आरो बेवहाय गोदोथ' जोङो गथ' गथाय जेनेबा बोराय सिख्ला सेंग्रा सिख्ला गासैखौबो ज' ज' मोसानायफोरखौ नुयोमोन दानिया बिदिखौ नुनो थांला बिदि उन्दै गथ'फोरा गुबुनै मोसानो थाङो बा सेंग्रा सिख्लाफ्रा गुबुनै आरो बोराय बुरैफोरा बेलेगै मोसायो बिदिखौ नुनो थाङो आरो बिदिनो जोङो जेब्ला मागिनानै जि रां एबा माइरंफोर मोनो बेफोरखौ जोङो जोबथा सानफोराव जमानो जोंनिया बेवहाय खाना जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां बेनि अनगायैबो जोंनिया गेजेरावनो जेनेबा बै बैसागु फांसनफोर लाखिनाय जायो गामिफोराव बे बैसागु फांसनफोराव जोंनिया बिदिनो उन्दैफोरखौ गेलेनायफोर होयो आरो खन्थाइ आवरायनाय बिदि बादायलायनायफोरखौ होनाय जायो आरो मोनाबिलिफोराव जोंनिया बिदिनो मेथाइ खननाय रोजाबनाय आरो मोसानाय बायदि बादायलायनायफोरखौ नुयो आरो नोंथां नोंथांमोननि जायगायावबो बिदि जायोना
जोंनि ओनसोलावथ' दासिमहालागै‌ आं जेबो नुबोवाखै जे जोंनि ओनसोलाव बेबायदि मोसानाय मुसुरनाय बेबायनो फांसन खालामनानै बेफोरबायदि जाया आरो जोंनि ओ
औ
जोंनि साखाथि गामिफोराव जायो थेवब्लाबो जोंनि गामियाव जाया आरो
गाव नंगौ नोंथां थारैनो बिदिब्ला नोंथांमोननि जायगायाव जेनेबा बै बैसागो बोथोराव हिनजाव एबा हौवा मानसिफोरखौ मा रोखोमनि गाननायखौ बांसिन नुनो मोनो नों
औ जोंनि ओनसोलाव गामिय जाया जोङो बैसागु बा जोङो दख'ना बिदन जा आगर गुबै बेबायदिनो गोमो गोमो गाबनि गानो आरो हौवासाफोरा आर'नाइनि गामसा बेनो आर'नाइ ननि जा गस्ला आर'नाइ फास्रा हिन्जावफ्रा गोथां गाबनि बा गोजा गाबनि आर'नाइ बेफोरबायदि गानो आरो बांसिन बैसागु बोथोराव जोङो गोमो गोजा गोथां बे मोनथाम गाबखौ बांसिनै बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो
औ नंगौ नोंथां
समायना नुखाङो बेसे गोसोखौ एसे गोजोननाय मोनो आरो जे समायना रमायना जोंनि बर' बर' हारिनि जा गाननाय जोमनाय बेफोरखौ गोजोननाय मोनो आरो बेबायदिनो जोंनि ओनसोल फोरावबो गोबां रोखोमनि गोबां रोखोमनि दामजुफोरबो लायो गाननाय जोमनाय बेफोरबायदि लानानै बैसागु फोरबोखौ खुंनायखौ नुनो मोनो आरो
औ नंगौ नोंथां आरो नोंथांमोननि जायगायाव जेनेबा ओ जोङो खोनानो मोनोना गोदो गोदाय जेनेबा बै जौ सेरेब फोरखौ जोङो गोबाङै बाहायनायखौ नुनो मोनोमोन दा होमबा नोंथांमोननि जायगायावबो बेफोरखौ बैसागो बोथोरफोराव न'खरफोराव बाहायनायखौ नुनो मोनो नामा
बुंनो थाङोब्ला जोङो गोदोनि समाव बेफोरखौ बांसिनै बाहायनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय दानि समाव एसे खमखौ नुनो मोनदों आरो मानो होनोब्ला दानि सुबुंफोरा सोलोंथाइनि बिथिङाव एसे जौगालांबाय बिनिखायनो बेबायदि जौ बेबायदि जौसां जेरेब लोंनायफोरखौ एसे खमायनायखौ नुनो मोन्दों नाथाय गोदोनि समाव बांसिनैनो लोंनाय जानाय लामाफोर दथा गोग्लैलायलाबायला थ बेबायायदिखौ नुनो मोनोमोन आरो दमासि साननिफ्रायनो लोंनायखौ नुनो मोनोमोन
औ नंगौ नोंथांथारैनो
एसे खमायनो मोन्दों आरो
नंगौ थारैनो जोंनिया समाबो जाबाय जाबाय नोंथां बिदिब्ला दिनैनि बे बैसागो बो फोरबोनि सायाव सावरायनायखौ एसेबां न दोन्थ'नोसै नोंथां औ गोजोनथों नोंथां
गोजोन्थों